खोनादों औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनागासिनो दे आङो।
औ औ। मा खबर?
आंहा खबरा मोजाङैनो दं दासान्दि।
औ औ औ दे मोजाङैनो दं दे आंनाबो। ओमफ्राय नोंथांजों दान दान्दिसे सावरायलायनि आरोना।
औ।
माने जोङो दा दिउ जिउ दावबायनायनि सायाव एसे सावरायगोन आरो ना।
औ दे दे। औ खोनादों नोंथाङा जागायजेनदो बिदिबा मारै नोंथाङा जिउ दावबायनाय बा खायसे जायगा दाव बायहैनायावहा माब्रै नोंथाङा माबायदि एक्सपिरेन्स मोनबोखो बा बे जायगानि मिथिंगाया बि समायना महरखौ नुनानै माबोरै गोमोहाबबोखो बेफोरबायदि।
माने ओ सिगांग्रो माने जिउ दावबायनाया माने रायजो थुनलाइयाव सुबुं जिउनि मोनसे दावबायनाय आरोना नोंथां। माने हारिमुवारि ना जानाय आरो समाजारि जिउनि मोनसे एंगार हायै बिन्दो। आरोना जिउ दावबायनाय मोनसे मोनसे माने बर' हारियाव जिउ दावबायनाय होनब्ला माने सासे सुबुंनि उन्दै समाव माने थारनायनिफ्राय लानानै माने जिउनि जोबनाय बुब्लिसिम नाज जाबोनाय आरो आवगायलांनाय खौ बुजियो आरोना।
औ औ।
माने
उन्दै समनि मोनसे सोलोंथाइ आरोना नोंथां माने जिउ दावबायनायनि गुनदि दिन ओ गुदि माने बिन्दोआनो जाबाय माने उन्दै सम एबा गथ' सम ओ बर' गामिफोराव माने गथ' समनि जिउ दावबायनाया माने मिथिंगानि ओ मोदोमनाय ओ माने बयबो समायनाखौ माने समायनायै जागायो आरोना नोंथां। औ माने दा गामिनि बारहावा अखा सान्दुं आबादथिलि आरो गामिनि हारिमुवारि लेनाय ऐ जेरै ओ गिला गेलेनाय कुथु गेलेनायनि गेजेराव माने गथ'साफ्रा हारिमुवारि माने गिनाय ओ गियान मोनफाल लाङो आरोना नोंथां।
खोनादोंबा औ माने औ बे समाव माने बिमा बिफ फाया माने उन्दै गथ'खौ ओ समाजाव माने सासे मोजां सुबुं बानायनो थाखाय सोलों होयो आरोना नोंथां।
नंगौ।
माने सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइनि दावबायनाया माने सुबुंनि गोसोखौ ओ गोजों खालामो आरो बेयो जिउनि इयुनखौ दानायाव माने गाहाय हेफाजाब होयो आरोना नोंथां खोनादोंब्ला?
नंगौ नंगौ।
औ माने जिउ दावबायनायनि माने माने
औ
मोननायनि उनाव माने सासे सुबुङा आबाद मावनाय एबा साखरि बेफार बिजनेस एबा दानाय लुनायनि गेजेराव माने गावसोरनि नखर बा जोंनि नखर आरो जिउराहाखौ थिन खालामनो नाजायो आरो। आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां। बेबायदिनो ओ जों जिउ दाव बायनायावहाय दाबादि जों लाइमोन समावनो दावबायनाया मोजां। जेरै नोंथांमोना औ नोंथांमोना दायोबा जों ओ दानि आ आथिखालावहा जों गोबां दावबा जायगा दावबायनो हायो मानोना हान्था मेलानि राहाया जोबोर गोरलै जाना फैबाय आथिखाल मुगायाव बेखायनो जों दाब दाब जायगाखौ बेरायनानै बा दावबायनानै जों गावनि गियान बा सोलोंथाइ बेफोरखौ जों एसे बांहोनाया मोजां बेबायदिनो दा लाइमोन बैसोआव बे रायनायजों आरो उनाव बोराय बुरै जानानै बोराय बेरायनायजों गोबां फाराग थि नुनो मोनो मानोना बोराय बुरै जाबा होमबानिया नोंथाङा सम मोनगोन नाथाय बा रांखावरि मोनगोन नाथाय बे बै समावहाय नोंथांनि देहाफोराबो लोरबां जाहैयो। अब्लानिया जों मोजाङै बेरायनाय बा दावबायनायखौ जों मोजाङै लानो मोननाय नङा बेखायनो दा सम एसे दिहुननानै गोबां जिउनि बा गोबां खामानि मावबाय थानाय समावबो बा जोङो जेबो जोंहा जेबो सम गैयाब्लाबो जों एसे समखौ दिहुननानै बा गावनि गावनि खामानिखौ एसे दोन्थनानैब्लाबो जों आथिखालावहा बे लाइमोन बैसोआवनो एसे माल्बाबा बोसोराव खेबनै खेबथाम गोबाव गोजान जायगाफ्राव दावबायहै नायखौ आं सानो। नोंगौ नोंथां। बेबायदिनो जों दावबायनायाव हा गोदान गोदान। गोदान गोदान रोखोमनि गोबां रोखोमनि जों गियान मोननो हायो जेरै नोंथाङा मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बै जायगानि थासारि, आसार खान्थि, मानसिफोरनि जानाय लोंनाय, बिथांमोना बै जायगानि मानसि रा माबोरै जानाय लोंनाय खामो बिथांमोननि ओ बेब हार पाथि जिथुबा मानसिजों कमिउनिकेट खालामनाय रायज्लायनाय आसार खान्थिफोरखौबो जों नुनो मोनो बै जायगानि जों कालसार हारिमु बा मिथिंगायारि आबहावा बेफोरखौ जों मि थिनो मोननाय जायो बेबायदिनो जों ओ गोदान गोदान जायगा दावबायनाया मोजां गोनांथार।
मोजां मोजां गोनांथार औ औ माने बे समाव माने। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गामि आरो समाजनि। माने आफाद जेरै सोरखा खान्थि आरो बैसागो बादि हारिमुवारि उत्सबफोरखौ सामलायनायनि माने दायथ ओ लायोबा। थायो आरोना नोंथां।
नंगौ।
हाबा हुखा जानायनि उनाव माने सुबुं जिउनि दावबायनायाव मोनसे गोदान थाखो फैयो आरो नोंथां। माने बे सानफ्राव। औ सुबुङा जे केबल गावसिनि थाखायल। हानाय नङा बे माने नखर आरो फिसा ओ फिसा फिसौफोरनि माने इयुननि थाखाय खामानि मावनाय ओ समा जागायो आरोना नोंथां। हाबा जाखांनायनि उनाव औ माने फिसा फिसा फिसौफोरखौ। मोजां सोलोंथाइ होनाय नखरखौ रांखान्थियारि गोजोननाय होनाय आरो समाजनि बायदि बायदि खान्थि आरोना नोंथां माने मानिना सोलिनाया ओ बे समाव गाहाय। खामानि जायो होननानै जोङो मोनदांनाय मोनो आरो नोंथां। माने ओ। बे समनिफ्राय। ओ समजि सुबुंनि। माने गोसोआ उन्दै समनिफ्राय बारायनानै ओ जावनो हायो आरोना नोंथां जिउनि थार। ओ बुजिनायखौ मोननो नाजायो मोनना। हायो आरो ना माने ओ बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि ओ नाजानायनि देरहासारनायनि मोनसे बिन्दो दं आरो नोंथां। माने ओर रांखान्थियारि आंखाल बेराम आजार। एबा समाजनि जे ब्ला। जों माने मोगा मोगि खालामगौ जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां आं मोनसे खोथा औ बेबायदिनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों दायो। जेरै नोंथाङा फोरमायबोबाय। ए। बा लाइमोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा बिनि उनावहा हाबा हुखा जाखांनायनि उनाव जेब्ला सासे लाइमोना गाव हाबा खालामनानै बा हाबा जानानै मोनसे समाजारि आयदायाव हाबलाङो अब्लानिया एसे उसुबिदा बा बादा उसुबिदा फैयो जों बेरायहैनाय बा दावबायहैनायावहाय ओ थेवब्लाबो जों बे खौ नागारनो नेबा बे फोरखौ नेवसिनानै जों आ गथ' गथायाइ जाखांनायनि उनावबो जों बोसोराव बा बोसोरसेयाव बा बोसोरनैयाव खेबनै खेबथाम जों गावनि गथ' गथायाइफोरखौ लानानै जों जेरै जों गोलोम बो थोरनि स्कुल फरायसालियाव थांब्ला जों गोलोम बोथोरनि बन्द मोनलाबायो बेबायदि समावहाय जों गावनि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै जों ओ दाब दाब जायगा बा गुबुन गुबुन जायगायावहा खेबसे खेबनैखौ जों रांखावरि फोरखौ नेवसिनानैब्लाबो जों बेराय-बेरायहैनाय बा दावबायहैनायखौ आं सानना लायो आरो अब्लानियासो नोंथां औ नोंथां अब्लानियासो आ जोंनि जाय गथ'फोरा गोदान सोलोंथाइ लाबोजेनबाय थादों जेरै बिथांमोना फरायसालियाव थांनानै आ गोदान सोलोंथाइ लाबाय थानाय समाव थाब थाब जायगा बेरायनो मोनबा अब्लानिया बै जायगानि आसार खान्थि बा आबारहावा आबहावाफोरखौ मोनथिनानै एसे गियानखौ आरजिनो हायो होननानै आं सानदों आरो नोंथां
नों थां थारैनो माने रांखान्थि गासै माने आंखाल बेराम आजार एबा समाजारि जेब्ला बादा फैयो आरोना नोंथां बेखौ जोङो माने ओ गारां गोसो आरो धैजथा जों मोगा मोगि खालामनांगौ जायो आरोना नोंथां माने ओ बाधाफोरखौ बारलांनो हानायानो माने जाबाय जिउनि मोनसे दावबायनायनि गाहाय देर हासार आरोना नोंथां माने ओ सासे मोजां सुबुङा जिउनि माने जेसेबां खस्थ' फैयाथों मानो माने लामाखौ ओ माने गोजोन माने नागारनो नाङा आरोना नोंथां माने जिउ दावबायनायनि जोबनाय थाखोआ जाबाय माने गोजोन सम एबा ओ बोरायनाय सम आरोना नोंथां माने बे समाव सुबुङा गाव गावसोरनि जोबनाय लामासिम माने आवगायलाङो आरो ना
नोंगौ औ जों दा नुनो मोनोबा आथिखालाव जों मोनथियोमोन जे लाइमोन बैसोआव जाय जोंहा सम गैया होननानै बेरायाखै जै बा जिउ दावबायासै अब्लानिया बिथांमोना बोराय बैसो जो जाखाङो दावबायनो लुबैयो अब्लानो गावनि देहायाबो खौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ जों माव बिदिन्थि बा बिदिन थिबायदिहै ओ आं मोनैसो बि थि होनो हायो जेरै जोंनि हादोरनि आलदा हादोर बाहेरानि हादोरफोर जायफोरा हादोरा बद दावगाखाबाय। बिथांमोननि रांखावरियबो जोंनि हादोरनिफ्राय बांसिन बेखायनो बिथांमोना दाब दाब जायगा दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि हादरावबो गोबांथार दावबायारि बेफोर फैयो। औ बेखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन जों बाहेरानि बा जोंनि हादरनिफ्राय जेसेबां मा सिफोर दावबायनो थाङो आलादा हादोरफ्राव बेनि सायाव बांसिन जोंनि हादोरनि बाहेरानि आलादा हादो जेरै मानसिफ्रा जोंनि हा
माने नोंथां माने गिदिर गोलाव स सुबुंफ्रा माने गावसोरनि दावबायनाय लामायाव मोननाय माने अनुभब आरो गियानखौ माने गोदान मिरु माने दा जाखांफुनाय गथ'फोरनो माने राननानै हैयो आरोना नोंथां। दा जों दा जा नुगासिनो औ बेनो आरो होनना दा नोंथां दा नोंथां माने समाज जाव गाव मोजां खामानि मावनानै माने हारिमुनि माने गियान लाखिनानै आरो न'खरखौ मोजां लामा दिन्थिनानै माने जोबनाय समाव माने सासे सुबुङा गोसोआव गोजोननाय मोननानै माने ओ मोनसे इसोरखौ माने साबायखर होयो आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ दा जियानो जाया मानो नोंथां आङो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबद गोजोननाय मोनबाय आरो नों थां थारैनो माने माने नोंथाङा आं ओ जाख खिनि सम होदों माने नोंथां नो आङो माने रोजा रोजा सा बायखर बावहरो आरोना नोंथां दे दा नोंथां औ औ एसे एनोसै एसे एनोसै साबायखर रोजा रोजा साबायखर दे